आदा खोनादों
औ खोनाबाय औ
अ मा खालामदो आदा
नानै नोंलाय मा खामदो?
माबायाव बेरायफैलाबायदों दुब्लियावहाय
अ
ओमफ्राय माथो ओंख्रि जानोमोन आदा
ओम जोंना ओंख्रिया माबा खांखिलर आलु ओमफाय गैला जेबो बे नोंसालाय माखि जानाय
जोंनिया
नोंसा मा ओं जानायमोन?
जोंनिया माबा आदा बहल आलु ओमफायो सबायजों अमा बेदरमोन।
उ बाह बिराद गोथाव माथो।
हा
मोजां खोनायाखै आङो मा होनदों?
औ आं सोंदों खबर फोरा मोजां नामा होननानै आदा?
ओ खबराथ' मोजां आनो खोनादों औ खोनादों। खबरा मोजांङानो होनदां मोजांङै सोलि सोलिगासिनो।
ओ ओमफ्राय
औ मा होनदों?
नोंनि माथोआ एसे थाबथानाय थाबथानाय माबा फैदों खोनाफैदों। मा होनदों हेल' ओ हेल'
आदा
औ
खोनायाखै
औ खोनाबाय दे दा खोनाफिननो
औ जों मानि सायाव राय्लायनो?
ओ राय्लायजायो जेखि जेखिजाया आइदाया
औ होमबा होमबा होमबा बोथोरनि सायाव रायलायनोसै नामा जेनेबा थांनाय बोसोरनि आरो दानि बो थोर नि सायाव जेनेबा थ' उम उम थांनाय बोसोरावहाय बोथोराथ' बारा मोजां माबा होआासैना जोंनो गायनो। फुनोहाय ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जादों आरो दाना एबार बोसोरावहाय अखाफोरा मोजां हायाखिसै मायासै ओमफ्राय एबारनियाव बा माबायदि जागोनथाय
उम आं थांनाय बोसोरावथ' आङो गायनाय जायासै माने बै बोसोरावहाय आंङो खनसे गायदोंमोन ओ गिबि गिबि खेब माबादोंमोन आरो माइ गायजेनदोंमोन ओमफ्राय बेयाव ओरै बायदि खस्थ' मोनदों आ खोथिया फोबाय ओमफ्राय
मोजांखौनो खोनाफैयासै आदा
खोनायाखै
मोजां खोनायाखिसै
अ दालाय दायो
औ दा खो
आ ओ इसे सिगाङाव बै बोसोराव माइ गायदोंमोन आङो फारस् सिगां गिबि खेब दे ओमफाय बेयाव अखाया बिराद खम हादोंमोन खोथिया फोरबो होननाय जाबायमोन बिदिनो गायनो होननानै हा खौबो फोमोननाय जाबायमोन आरोना ओमफा बे हा फोमोननायनि अ अखानायनिफ्रायनो सान्दुं दुंनायानो सान्दुं दुंनाय अखायानो हाखायासै ओमाय मा जाखो माइखौनो गायनो मोनदियासै आरो गायदों गायनाया बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गायनाय जादों आरो ओमफ्राय खस्थ' मोननायखाय बेनिफ्रायनो आं माइखौ गायथ'लालै होननानै गायनाय जायाखै आरो एबारबो यावबो गायनाय जानाय नंला बिदि आरो
आ बि थांनाय बोसोराव गायनो मोनिनिफ्रायनो बिराद खस्थ' जादों आरोना एबार बोसोरावहाय जेनबा ओ गायनथ मोनासै नालाय ओमफ्राय माइफोराबोथ' बे बेसेनफोरानो बुरजा नालाय बायनोबो हायाखिसै दा ओमफ्राय नैै जानाय लोंनायावहाय थोआ थोआ जाबाय आरो। ओमफ्राय गायनोखौलाय हागौ खोमा सिगांआवहाय जेनेबा एसे सिगाङावथ'
औ
हादोंमोना बे समावहाय हालनानै ला नायबास हास बाखैनायबो जायाखिसै ओमफ्राय नै दा खस्थ' जाफैबाय आरो ओमफ्राय होमबाबो एबारबो सो जेरावथ' गायनो
एह
खि आसा खालामावदों रा दा
औ बोथोर औ बोथोरा थ' दा एसे मोजाङैनो अखा होगासिनो दङ सुबिदारखौनो होगोन बायदि मोनदों। खेथि बाथि मावनो। ए देग्लाय बोथोरा आबाद मावनो सुबिदा होगोन बायदि मोनदों होनदां आं। खानादों ना?
औ औ औ औ औ उम
मोजाङानो सोलिगास दंना ओमफ्राय जेनेबा बे गेजेर समफ्रावसो मा जायो गायनाय फुनाय समफोर गोथावसोबा ओंखायनो बेफोरखौ बिदि आरोना थांनाय बोसोरावथ' अखायानो गै खाथारा ना
उम।
सान्दुंङआनो सान्दुं।
औ बिराद गरम बारामोन ना। औ, औ खोनागासिनो आं औ।
हेल'।
नङो दे बुंलाय खोनायाखै नोङो?
आदा।
आं आं खोनागासिनो दङ।
आं खोनागासि नो दङ खोनागासिनो दङ।
आदा?
बुंंलाय औ औ औ फंबाय खोनायाखै? आं खोनागासिनो दङ नों खोनादोंना खोनायाखै? ए आं खोनागासिनो नोथ' औ। हेल' आं खोनागासिनो दे बुंलाय।
हेल'।
नों खोनायाखै नामा?
हेल'?
औ खोनागासिनो आं। नों खोनायाखै आंथ' खोनागासिनोमोन।
ओ नेटआनो नाङासै खोमा बेना। आंनाथ' फुलानो
हेल'? हेल'? हेल'? औ आं
ओम नांदों खोनायाखै?
औ आं खोनागासिनो।
जेबो खोनाला माथो। मारै जानांगौलै बिदिबा नेटानो बिराद प्रब्लेम
हेल'? औ खोनागासिनो। नों खोनायाखै? खोना हैयासै माथोखौ आंनिखौ? खोनायाखै?
खोनायाखै आदा?
औ आं खोनागासिनो दं।
मा जाखो?
हेलौ?
खोनायाखै
खोनादों र नों खोनादोना
हो आं मा खालामबावनांगौ जाखो होम खोनाला जाखो बेलाय दासिम बेसे फोर
आ
खोथियाफोरसौ फोराथो हाब्ला हुब्ला जाजुबबाय वाव जोबोद मोजां जादों माथो अख्राङा जोमै दाख दाखा दाखानो हाजोखौबो मोजां नुस सोलायदों माथो आदा माजाखो बिना लाय जारलालै रायलायफुं जोबनोनो मोना मारै जाबावनांगौ जाखो बिदिबा माथो रांखौनो मोननाय नंला लै आंलाय
फनफोरायद
ए ओरैनो माबासिमल रायजलायनो हादोंमोनदां द ओम माबा मा होनगोन बेखौ द बरआवथ बे सोदोबा गैया जायखिजाया हमनानै लादो बिदिखौनो सानानानै लादो माथो होनबावनो आयु दाइन थांलायबाय ओरैनो रायजलायालासिनो बेसो फनखौ बन्द खालामखो ना माखो थाय आंबो खालामनांसिगोन नामा र नायथारनि टेन मिनिटसिमाव मा जायो जि सिङाव मा जायो हेल मा‌ जाखो ब्रा बिदिनो माबा खालामनो हागोनदां हायो हानायालाय बेलेग खामानिबो मावनो हागोन होनबा माथो र माबाखौनो हरनोसै आं मा जाखो बेबा ना बबावबासो थांखोना‌ माखो बेलाय मा जाबावनांगौ जाखो ओरैनो टाइमासो समासो थांजोब्बाय दहायबो रायलायबाय दहायबो मोजां खोनायासै आरो दाबो माबोरै जाबावनांगौ पाक जेब्बो खोनायाखै हारसिंसो रायलायगासिनो आङो जेबबो खोनायाखै आं जेबो खोनायाखै आं जेबो खोनायाखै मानो बिदि जाखोथाय बिदि जाखो हेलौ खोनायाखै आं रायलायगासिनो दंथ' आं रायलायगासिनो दङ' जेबबो खोनाफैया आङो आंनावथ' नेटआबो प्रब्लेम जायाखैमोन खोनायाखै आं जेब्बो मानो बिदि जाखोबा जेबो खोनायासै आङो दोनथ'नांसिगोनसो दां ना आदा दोनथ'नांसिगोनदां दोन्थ'नोसै नामा होमबा खोनालाबा दोनथ'सै नामा? बोरै जागोनलै बिदिबा माथो ओंहो आं जेबबो खोनायाखै नों खोनादों आरो नों खोनाबाय थादों नामा नों खोनाबाय थादों नामा? आंलाय माथो जेबो खोनायासै। मारै जागोनलै बिदिबालाय दहायबो रायलायबाय दहायबो जेबो खोनायासै जेबो खोनाखायाखै आङो मोनसेबो दहाय जारिमिन रायलायनायावबो फिसा फिसाल' खोनादोंमोन ओमफ्राय दा नोंजोंहाय सिगां समाव रायलायनायाव खोनादोंमोन ओमफाय नै दा गैला जेबो खोनायाखिसै र' जायखिजाया टाइम सम जोबजासिमखौ नायनायनि माबायदि जालांनो बिगावसोर बुंनाय बायदि बन्द' जालांना जालाङा नायथानि र' जिनैसिमखौथानि नांगौबा माबाला दानजागोन बन्द' खालामजागोन जिनि बारबा बारबायानोथ' दोननोसै खोमा होमबालाय